औ नोंथां खोनादों खोनादों ना औ गोजोन फुंबिलिनि औ ओ नोंथां होनबा ओ जोङो आं सानदों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो जोङो जेरै ओ दैज्लां बोथोराव होनबा जोङो ओ जेरै आबाद गाहाय ओ हारि हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर सफैब्ला माइ गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोयो बै खोथिया फोनायनि सायावनो जोङो ओ जागायनायनिफ्राय लानानै जोङो फुनानै गायनायसिम बेखौ जोङो ओ सावरायनो सांदों आरोना नोंथां नोंथाङा बिनिबागै एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो ओ जों माइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माइआ जोंनि ओ बर'फोरनि जाग्रा गाहाय आदार मानोना बर'फोरा ओ ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो ओंखामखौनो गाहाय हिसाबै जों बाहायो बेखायनो जोङो माइआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जोंनि ओ सा सानजा बे सोनायाव साहा खनायाव जै बर'फोरा रायजो जाबोदों। बिदिनो जोङो माइ आबादखौ जोङो मावबोबाय थादों आरो जोंनि स्निजिबा जौखोन्दोआनो जोङो आबादजों जोङो लोब्बा गोनां जोङो माइ गायनायखौ गिबियावनो जोङो मोजां माइलिखौ जोङो बिधानखौ जोङो ओ सोमनानैओ बेखौ जोङो साननै सानथाम सोमनानै जों फुख्रियाव सोमनानै दोननानै जोङो बोखांनानै लोगोसे बेखौ साननै बा सानथाम बेखौ गाजा ओंखारनायनि सिगां ओ ओंखारब्ला बेखौ जोङो दुब्लियाव मोजाङै हाखौ फोमोनना लाखानानै जोङो बेखौ खोथिया फोनाय जायो आरो जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुङो। बिनि उनाव जोङो बेखौ जोङो नै थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव बेखौ गोदानै फुफैनानै जोङो माइ गायनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे जों माइ गायखांनायनि उनाव जोङो हाखौ जोङो मोजाङै ओ दैफोरखौ होसोनांगोन जोङो दुब्लियाव नांगौ रोखोमनि दै मोननो हाबासो जोङो फसला मोजां जागोन औ बिनिफ्राय जोङो माइखौ जोङो बखौ सेजौ नैजि साननि उनाव जोङो माइया मोनो आरो माने जोंनि फुना फोनायनिफ्राय गायनायसिम जोंनो एकस' बिस दिन नांगोन आरो मास मोनब्रै फुरा दान मोनब्रै नांगोन अब्ला जोंनि माइआ फुरा आबुं मोनगोन आरो मोननायनि उनाव माइआ जोंहा सना गाबनि जायो जेरै माने गल टाइपनि जायो जेनेबा जेराव मोनबोला अब्ला बेखौ जोङो हानानै जोङो बेखौ न' फारसे लानानै फैयो आथिखालावथ' गोबां मानसियानो जोङो आखाइजों हानायखौ जों खम नुबाय आथिखालाव जोङो मेसिनजों सो बांसिन हायो फोथारावनो नोङो हाखायो आरो फोथारावनो नोङो नाखायो बेखौ बेनिफ्राय जों लानानै फैयो लाना फैना जोङो दैखौ फोराननानै जोङो डाइरेक्ट बाख्रियाव सोनानै दोननायखौ जोङो आथिखालाव नुयो आरो। गोदोथ' जों आखाइजों हानायाव जोबोर सम लायोमोन समखौ होसोनो हायामोन जायनि थाखाय जोङो ओ टाइमजों खारफानो हायामोन आथिखालावथ' जोङो ओ गोबाङानो जेने ओ मिसिनदों हानानै जों जेनबा खम समनि गेजेरावनो जों मायखौ हाखांजोबनो हायो आरो बिनिफ्राय जोंङो गोब मायजोंलो मायखौल' जोंङो गोबां रोखोमनि माय मुं दङ जेरै ओ आसु मायब्रा माइ जोसा माइ जेरै रनजित बे बाहादुर आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय बाहादुरखौ जों बांसिन गायनाय नुनो मोननाय जायो आरो अब्ला आं सोंनो सानदोंदिे नोंथांनियाव नोंथांमोननि साइडआवहाय मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ थाङा जेरै जोङो आबाद गाहाय हारि हिसाबै बा जोङो बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारनानै ओ थानाय हिसाबै जोङो अ बोसोरफ्रोमबो बा जों दैज्लां बोथोरा सफैब्ला जोङो आबो माइ आबादखौनो जोङो बांसिन मावो आरो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बैफोरो माइ आबाद मावनायाव जोङो माखासे रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावो ओ जेरै जोङो ओ जोंनियावहा ओ बांसिन मावनाय आबाद होनोब्ला ओ रो आथिखालाव रन्जित माइ ओ ओमफाय मासुरि ओ जोङो बे ओ रनजित आरो मासुरिखौनो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय माखासे फ्रा जोंनो जेरै जोंहा मागो फोरबोफोरनि थाखाय जोंनो बा बैसागो फोरबोफोरनि थाखाय जोंनो माइब्रा जोसा बैफोरखौ नांगौ जायो ओमफ्राय बैफोरखौबो जोंङो ओ नांगौनि थाखाय ओ साफा सानैया ओ एसे एसे माइब्रा आरो जोसाखौबो गायनायखौ जोङो नुनो मोनो थि थिग बेबायदिनो माने बांसिन जोङो जोंनियाव ओनसोलाव बे मोनब्रै माइखौनो बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो साफा सानै ओ दानि आथिखालाव मोननाय बाजाराव ओ गोदानगोदान दिहुनजानाय माखासे ओ मुंनि ओ माइखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंथाङा थारैनो बुंनाया सैथो जेनेबा जोङो जानो थाखायबो जोङो मालाबा जोङो फिथा जायो बर'फोरा नङा होमबा माइब्रा जोसाफोरखौबो जोङो गायो। नङा होमबा नोंथां? औ मानोना बर'फ्रा जों फिथा जानो मोजां मोनो। फोरबो जेरै जोंहा गोबां फोरबो दं मोनबा फोरबो दं बेफोर फोरबोफोराव जोङो फिथा सावनानै जोङो जायो आरो। जों फिथा जानाय हिसाबै बांसिन बाहायो होमब्ला जोङो मागोआव जोङो बांसिन फिथा जायो बे जोंनि जानायनि फोरबो आरो फिथा जानायनि। ओ जोङो बे खायनो जोङो माइब्रा जोसा जायखि जोङो गोसोम माइरं ब्लेक राइस होननानै बुङो। बेखौबो जोङो बर'फ्रा ओ गायो। जों फोरबो समाव जानो। थाखाय जोङो एसे एनैबाबो गायनानै लायो आरो। अ अब्ला नों नोंथांमोननि साइडआवहाय आं सोंनो लुबैदों मा मा फिथा बानायनानै जायो जेरै माइरंजों मोननायखौ?
औ जोङो ओरैनोओ सरासनस्रा समावबो जोङो फिथाखौ बानायनानै जायो जोङो जेनेबा मागोफोर मागोनि अनगायैबो सम नआवबो बानायनानै जायो बे सरासनस्रा समाव जोङो बानायनानै जानायखौ जानाय फिथाखौ जों बांसिन नुनो मोनो जेरै ओ लावदुम फिथा दै लावदुम फिथाखौ जों बांसिन बिदि समाव जानाय नुयो आरो ओमफ्राय जोङो ओ माग मागोआव ओ फिथा जानाय नुयो होनब्ला जोंहा बे फिथा जानाय फोरबो बा ओ आबाद जोबखांनायनि फोरबो बे फोरबोआव एनथाब माइ माइब्रानिफ्राय जोङो मोन्नाय ओ बानाय जानाय एन थाब ओमफ्राय थावजों बानायजानाय सिथाव ओ बेनि अनगायैबो जोङो सिबिं गावनो न'आव माने फोथाराव फोनानै मोननाय सिबिं बेनिफ्राय जोङो ओ लारु लोगोसे जोङो न'आवनो मोनखानाय जोङो नालेंखर बिफांनिफ्राय फिथाइ नालेंखर फिथाइ बेनिफ्रायबो जोङो लारु बानायनानै बेफोरबायदि फिथाखौ जोङो बे बांसिन माने बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो बा बानायनानै जायो आरो जोङो
थारैनो
जोङो बिदिनो ओ गोबां ओ आबाद फोरखौ जोङो ओं जोङो मावो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि बे ओ मा होनना बुंगोन जेनेबा आबाद मावनाया जेनेबा गोबां समाव जोङो आबादखौ जोङो आदोर लानो गोनां जायो जायनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि फसल मोना जुदि दाउ माइ आबादाव जुदि बेमार ओरि हमोब्ला जों बेयाव रासायनिक मुलिबो होनो गोनां जायो बेखायनो जोङो आबाद मावनायावबो जोङो ओ बोथोरजोंल' जोंनिया बांसिन सोनारो नङा होमबा नोंथां जों दैज्लां बोथोरावल' बांसि माइ आबादखौ गायनायखौ जों नुयो आरो जोङो मेसें बोथोरावबो गायो नाथाय खम बिबांनि मानसि जोङो माइ आबादखौ गायो आरो नै पारसेन्ट थाम पारस सिन मानसियाल' माइ आबादखौ बायो बाखिफोरा जोङो गोरान आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनिया माइयाथ' जोंनो गोबां समावनो जोंखौ ओ जोंनि जानाय आदार फोरखौ जोङो सुफुंनो हायो माइ गआ जोंनि बाख्रियाव थानांगौ अब्लासो जोंहा लोखि थायो होननानै जोंहा फोथायनाय थायो बेखायनो ओ गोबांनि न'खरावनो जेनेब्ला आथिखालावथ' हा गैयाबाबो बिसोरो खामला हाजिरा मावग्राफोराबो ओ बोसोरसेनि जानायखौ जोङो खामायनानै लाखायो आरो माने माइरङा अभाब गैया जानानै थाखानांगोन अब्लासो जोङो बाखि खामानिखौ जोङो ओ मावलांबाय थानो हागोन मानोना माइरङानोद जोंनि माइ माइ मारङा जुदि न'आव थाखायोब्ला जोङो बाखि खामानिखौ मावनानै जोङो जानानैनो जोङो संसारखौ बारहरनो हायो आरो माने जुदि माइखौबो माइरंखौबो जुदि बायनांगौब्ला नोङो हाजिरा खामला मावोब्ला रां रुफाफोरा थोआ थोआ जानो हमो आरो बेखायनो जोङो माइ आबादखौ मावनानै जों दोनथुमनानै लाखायो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बै बाख्रि होननानै बुङो बेखौ बोरैहाय बाहायो? बे औवा जेनेबा माइखौ दोननो थाखाय बोरैहाय बाख्रिखौ बाहायो?
जोङो ओ बाख्रिखौ जोङो गुबै बयनिबो न'खराव जोङो नुनो मोनो बाख्रिया जोंना न'खरफ्रोमबो गंफा गंफा थाखायो मानोना जोङो आबाद मावखायो नालाय बे आबादनि फिथाइखौनो जोङो सोनानै दोननो। बा बोसोरसेनि थाखाय जोङो थिनानै ओ दोननो थाखाय ओ जोङो बै बाख्रिखौ बानायनानै लायो। बे बाख्रिखौ जोङो बांसिन। ओ औवाजोंनो बानायो। औवाखौ जोङो। थेउल बेयो गोबा गोबा जिरनानै बेजोंनो। हेबनानै ओ जोङो बाख्रिखौ बानायो बानायनानै जोङो बेबायदिनो ओ माखासे ओ जोंनो बोसोरसेनि जेसेबांखिनि जोंनो जानो थाखाय नांगौ बैखौ जोङो हिसाब खालामनानै बा ओ आन्दाज खालामनानै जोङो बे खौ दोनखायो आरो बोसोरसेनि थाखाय थिनानै बेबायदिनो जोङो बाहायो माने ओ बाख्रिखौ नोंथां। नोंथां ओ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों दोनथ'नोसै।
औ गोजोन्थों नोंथांजों सावरायनो गोजोननाय मोनबाय।